हेल'
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने बे जोंनि मैगं थाइगं बे बिथिङाव माने सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो दा बे बिथिङाव नोंथाङा माने मैगं थाइगंनि सायाव माबायदि गायो मा मा मैगंखौ माबायदि जोङो संनानै जायो बेफोरखौ नोंथाङा माने फोरमायना होयोब्ला गाम मा बोथोराव मा मैगंखौ गायो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायना होनो हायोब्ला गाहाम जागोन
औ नोंथां हागोन
बेनि उनाव आङो आंबो आं मिथिनायखौ माने नोंथांनिसिम फोरमायसिगोन दे बुं
औ औ औ गिबियावनो जोङो
मेसें बोथोरनि मैगं थाइगं होनोबाथ' गोबां दं नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
जेरै आलु आबादबो मावनो हायो जोङो आरो बिनिफ्राय सबाय बेसर बेफोरखौबो जोङो मावनो हायो
औ
बिनि उनावहाय जोङो लाइ लाफा बेफोरखौबो जोङो मुला बेफोरखौबो जोङो मेसें बोथोरावहाय बे मैगंखौहाय जोङो गायनाय जायो आरो
औ औ औ
बेनो बेयावहाय आरो फथलफोरबो मोनो नो आरो भिन्दिफोर खौबो मोननो थाङो जेरै जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोरखौबो मेसें बोथोरावबो मोन मोननो थाङो आरो दैलां बोथोरावबो खायफा खायफानि न'खराव दै लोमनि जायगायावहाय मोननो थाङो आरो
औ औ औ
दा ओंख्रिखौ बोरै सङो होनोबा जोङो नोंथांनो आङो सबाय ओंख्रिखौनो खोनन्थानोसै
औ औ
गिबियावनो जोङो सबाइखौ सबाइ ओंख्रि सङोबा सबाइखौ मोजां मोजां जावनानै जोङो बेखौ हुख्रेमना लाग्रोनांगोन
औ
बिनि उनावहाय बे सबाया हुख्रेमखांनायनि उनाव गेब्लेनायनि गेब्लेबाथाय जोङो बे खौ अमा बेदरजों जा बा दाउजों जायो बियो गावनि गोसो
औ औ
आङो दाउजों जाबा बांसिन साबसिन मोनो
औ
बिनिफ्राय हुख्रेमनाय सबायखौहाय एसे सोमनानै दोनोबा ओ बिनि बिगुरा रा एसे रुइनानै खारो आरो सुनोबो साफा जायो
औ
बेनि बेनि उनावहाय जोङो बेखौ साफा सुना लाग्रोनानै ओमफाय सबायखौ जोङो खारै एसे होनानै रुगोन होनानै लागोन आरो जाहाथे बे ओ रुइनायनि बिनि उनावहाय आङो
ओ दाबा दाउखौ जोङो बेफोरबायदिनो न'आव गैयाब्ला जों हा थाइफोरनिफायनो बायनानै जायो
ज
ओ जोङो बेफोरबायदि बिदिनो हााइनिफ्राय साफा खालामनानै बायना लाबोखानानै मोजाङै सुनानै बेखौबो ओ थाव पियास ओ सामब्राम गुफुर होनानै जोङो बेखौबो मोजां एवग्रोना लाखायो आरो बेनि उनाव
ओ बिनि उनावहाय दै होनानै एसे फोमोनना लाखानानै ओमफाय ओ बे बेदर एवनायावनो जोङो सबाय ओंख्रि जि खारैसे होननानै रुग्रोना लाखादोंमोन बेखौ जोङो होसननानै होयो आरो
औ औ
बेखौ मोजां गावनि ओ बेदरनि ओ जि ओ बिदै बेखौ ओंखारनो थाखाय जोङो मोजां गोदौहोनानै ओ ओंख्रिजों मिक्स जानो थाखाय इसे मोजां गोदौ होनानै जोङो ओ गोदौ होनानै जोङो बेखौ ओ संख्रि बानलु एसे जोमहोनानै खाङो आरो ओमफाय जेब्ला मोनो अब्ला जों बेफोरबायदिनो दुदिया बा गंगार दुदिया होबा बांसिन गोथावसिन सिन जायो आरो बिनिफ्राय जोङो औ बुंनो हागोन नोंथां
दा बे जोंहा मैगंफोरखौ मैगं थाइगं मा बोथोराव माबायदि मैगंफोरखौ गायनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ ओ दैज्लां बोथोरावथ' ओरैनो जोंहा मैथा आरो मैथा बांगाल मैथा गोखैबो मोननो थाङो नोंथां
औ
बिनिफ्राय आरो ओ बिन्दि भिन्दि सबायबिमा पथल खांख्रिखला बेफोरखौबो मोननो थाङो
बेफोरखौ दैज्लां बोथोराव गायो आरो ना
औ ओ दैज्लां
दे होनलाय
औ औ बेखौ दैलां बोथोरावबो गायजायो मेसें बोथोरावबो एसे मोन नो थाङो आरो जायना एसे हा बोरि थायोबा ओ बारिफोर एसे एसे गोजौ थायोबा बेफोराव आबाद मावबा मोननो थाङो आरो
नोंगौ ओमफ्राय मेसें बोथोराव गायनाय माने मैगं थाइगंनि नाम बुंनो हागोन नामा
औ मेसें बोथोराव जेरै आं दा फोरमायदोंमोन ओ लाइ-लाफा मुला बेफोरखौबो मोननो थाङो
औ
आरो बिनिफ्राय बेफोरबायदिनो जेरै जोङो थाव जायोना थाव सेरो बेखौबो जोङो मेसें बो थोरावनो बेसरखौ फोनानै जोङो थाव फेदेरनानै लानो हायो
औ-औ
आलु सबाय बेफोरखौबो जोङो मेसें बोथोरावनो फोनाय जायो आरो गायनाय जायो आलुखौ आरो जोगोनार फोरबो मोनो थाङो
औ-औ-औ दा बे बिथिङावनो मैगं थाइगंनि सायावनो आंबो फंनैसो बुंनोसै होनबा
औ फोरमायनो हागोन नोंथां
औ दा नोंथाङाथ' जि बुंनो लागा गासैखौबो बुंलांफ्लांजोब्बायानो मा बोथोराव मा मैगं गायो थिग बेबायदिनो जोंहा मैगं-मैगं थाइगंजों माने जोंहा बर' हारिया माने मैगं-थाइगङा माने जोबनोनो थाङा होननानै जों बुंनो हायो नङा होनब्ला नोंथां
औ-औ
मैगं थाइगंआ माने जोंनिया गोबां माने हाग्रायाव माने माने मोननाय माखासे मैगं दोङो जोंहा जेरैबायदि जोङो नोंसोरनिखि मा होनो मिथिया बे खिफि लेवा होननाय
औ
औ नोंसोरनिथिं मा बुङोब्ला
जोंनिखै बेखौ खिफि बेन्दों बुङो
औ बेफोरबायदिनो जोंहा दङ अन्थाइ बाजाब नेरसोन बिलाइ खरादाखिनि ओ जोंङा बेफोरबायदिनो सरलें होननाय दोङो नेरसिन बेफोरबायदिनो गोबां माने जोंहा हाग्रायाव मोननाय माने जोंहा मैगंफोर दङ आरो दा जोंहा खेरा दाखिनि मैगंखौथ' मिथिगौ नोंथाङा
औ मिथिगौ नोंथां
नोंथाङा मोनजाफेरबाय ना फेराखै
खेराादाखिनि मैगंखौ आं मोनजाफेराखै नाथाय नामखौ मुंखौलाय खोनादों आरो खेरा दाखिनिबो होननाय हाग्रायाव मोन नाय मैगं दङ होननानै
औ गोदोनि समाव जोंनियाव गोबां माने बे खेरा दाखिनिया दङमोन दा माने जोबलांबाय नाथाय एसे जोंनिफ्राय एसे गोजानाव थाङोब्ला माने दाबो खेरा दाखिनि मैगंखौ गोबां मोनो आरो दा बे खेरा दाखिनि मैगङाथ' जोंहा जि आइटेक मोनलायनाय मोनसे मैगं नङा होनब्ला नोंथां दा बेफोरबायदिनो जोंहा बे मैगंफोरानो जोंनि बर' समाजाव माने बे बेफोर मैगंफोरा माने मेइन मैगं होननानै जों बुंनो हायो आरो दा बे मैगं फोरखौ गोदोनि आबै आबौमोना माने गोदोनि आबै आबौ आजै आजौमोना माने बैफोर मैगंखौ माबाय दि बासिलायना बासिना जानानै माने देहानि थाखायदि जोबोद मोजां बेखौ माने दिनैनि मुगायावबो माने मानियो आरो नङा होनब्ला नोंथां
औ औ
दा जेरैबायदि खिफि बेन्दों नोंथांमोननिथिं खिफि बेन्दों होनोना बेन्दोंआबथ' जोंहा उदै सानाय उदै गाज्रि जानाय बेफोरदियाव गोबां माने हेफाजाब होयो नङा होनब्ला नोंथां दा बेबायदिनो जोंहा बे दुब्लियाव मोननाय मानिमुनि दङ, दलंफुर होन नाय दङ, मान्दिया दङ, बे थन्द्रा होननाय दङ, माबा हांसो आफा बेफोरबायदि गोबां दङ आरो नङा होनब्ला नोंथां दा दिंखिया दङ, दा बैफोर मैगंफोरा माने जोंनि बर' समाजनियाव माने गोग्गोम माने मैगं होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो।
औ
बेबायदिनो बैफोर मैगंफोरा मोनफा मोनफा गावबा गाव माने ओ माबायाव माने मुलाम्फा जायो होननानै दिनैनि मुगायाव माने प्रुभ जाफैबाय आरो माने ड क्टरफोरानो फोरमायो जेनेबा दा दा दिंखिया मै- गं जायोब्ला जोंहा मेगननि जि एसे जोंनि मेगननि माबा एसे हामा जानाय बेफोरो माने मोजाङै क्लियाराव जायो बेफोरबादिनो जोंहा दलं ुफुर जायोब्ला जोंहा गगा मोननाय बेरामा हामो मानि मुनि जायोब्ला जोंहा बेफोरथ' जोंहा बिजाबावनो गोदो खन्थाइ रोखोमै माने फ रायनो मोनबोखादों नङा होनब्ला?
औ
जे जोङो खिफि लेवा जायोब्ला उदै गाहाम थायो होनलायनाय जोङो फरायनो मोनबोदोंना नोंथां?
औ औ फरायनो मोनबोदों।
दा बासिगि बिबार बैफोरो दा बैफोरो जोंनि बर' हारिनि गोबां माने मेन मैगं होननानै जों बुंनो हायो दा बे मैगं बे मैगंफोरनि सायाव माने उननि समफोराव माने जोङो सम मोनोब्ला रायज्लायफिनसिगोन दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नोंथां,
औ थारैनो नोंथांजों ओ सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय,
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय दे गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।